हेल औ
खोनादोंना
खोनादों नोंथां
नोंथाङा माबोरै दं
दासान्दि मोजाङैनो दंथयो दे नोंथां नोंथांआलाय
आंबो मोजाङैनो दं नोंथां नोंथाङा दा मा खालामदों
आं नआवनो दङ नोंथां नै नआवनो दाउ आदार होगासिनो आङो जोंहा जोबोद दाउ दंसोगारो नालाय नोंथां
नोंथां बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सोमोन्दै सावरायनो नोंथांखौ कल खालामनाय जादों
औ - औ नोंथां
औ नोंथां जे जोंनि बर नखर आरो बे जोंनि बर नखराव माबायदि बिथिङै बा मा राहायै जोंनि नखरा सालायजादों बा सामलायजादों बेनि सोमोन्दै नोंथांजों आङो दान्दिसे सावरायनो होननानै नोंथांखौ हांख्रायनाय जादों
औ - औ नोंथां सावरायजागोन नोंथां सावरायनो हागोन
बिदिब्ला जागायनोसै नामा नोंथां
जागोन नोंथां जागोन
दा नोंथां बर बा एबा नखर होननानै बुङोब्ला जोंनि नखरखौ जे बे नखराव बिमा बिफा बिदा फंबाय जयैनो थालायनाय एबा रायजो जालायनायखौ जों सरासनस्रायै बुंनो हायो
नंगौ नंगौ नोंथां
आरो बे नखरावहाय माबायदि रांखान्थि एबा माबोरैहाय सोलिदों बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो बुंथिनो हागोन नामा
हागोन नोंथां हागोन गोजोननाय थाबाय नोंथां। आंखौ न'खरारि सोलिथायनि सायाव बुंनो थिन्नायनि थाखाय जों न'खराव जोंनि ओनसोलाव बा गामियारि ओनसोलाव न'खरारि सोलिथायनि राहायानो जाहैबाय नोंथां आबाद मावनानै जानाय नाथाय आबाद मावनायनि अनगायैबो न'खराव सोलिनो थाखाय रांखान्थियारि आरजिनो थाखाय जोङो गोबां माखासे दाउमा दाउ आरो जिब जुनारफोरखौ फिसिनाय जायो नोंथां। जोंनि न'खराव अमा, मोसौ, मैसो, बोरमा बेफोर जुनारफोरखौनो गाहायै फिनाय जायो नोंथां आरो बेजों लोगोसे दाउ हांसो बेफोरखौबो जोंनि न'खराव फिनाय जायो। दा बेफोर जुनार फोर खौ नोंथांनि ओनसोलावलाय फिसिगोन ना फिसिया?
थारैनो जोंनि ओनसोलावबो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो ओ मोनसे न'खरावहाय दाउ अमा फिसिनानै न'खर खांबोनायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दं नोंथां। नाथाय आथिखाल नाथाय बे आथिखालनि बुहुमनाङारि साग्लोबनायाव जोंनि ओनसोलावहाय मोनसे न'खरावहाय एबा जोंनि न'खरावहाय जोंनि ओनसोलनि जे बर' न'खरफोर बैफोरावहाय एसेब्लाबो सोलायनायखौ जों नुनो मोनदोंसै नोंथां जाउनाव दाउ अमा फिसिनायनि अनगायै जे फालांगियारि हाबा मावनाय बैफोराव खायफा सुबुंफ्रा मुखुब जानायखौ नुदोंसै नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां मानोना न'खराव सोलिनो थाखाय जिउ खुंनायनि राहा लामाखौ दिहुननो थाखाय रांखान्थि आरजिनायाबो मोनसे गोनांथार नोंथां। रांखान्थिनि अनगायै खावरिनि अनगायै मोनसे न'फोरखौ दैदेननांगौआबो गोरलै नङा नङा होनबा नोंथां।
नंगौ नोंथां दा बेनिखायनो एबा बेफोरनि थाखायनो बैफोर जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय जे न'खरावहाय दाउ अमा फिसिनानै जिउ खांबोनाय बेनि मोनसे सोलायनाया जानानै फैदों नोंथां।
नंगौ नोंथां जुगा सोलायनाय लोगो
नोंथांनि गारांखौ खोनानाय ओ बांद्राय खोनानो मोनाखै?
खोनायाखैना नोंथां?
थाबथानाय खोनादोंमोन।
खोनाबायना नोंथां औ नोंथां।
खोनाबाय।
अब्ला अब्ला खोनासंदो नोंथां खोनादों ना? नोंथाङा खोनानो हादोंना? नोंथाङा आंनि बुंनाय बाथ्राखौ खोनागासिना? नोंथांनिखौ खोनाफैयाखिसै नोंथां।